अ नोंथां हेलौ।
अ नोंथाङा दसे सम फ्रि दङना?
औ दङ नोंथां।
अ। आं नोंथांजों मोननैसो आयदा सावरायनो होनना हरदोंमोन सावराय जागोनना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
ओ जोंनाथ' ओ दोरोङारि ओंख्रि बा जोंना अनदला ओंख्रिया गोलैयो नङा होमबा नोंथां। अ अनला ओंख्रिखौ मा बोरै बानाय जायो होनबा नोंथां ओ खौ जोङो खारैजों ओ गुबैजों खारै जोंनो बानायो। अ। बेनि उनाव जोङो खारैजों बानायनानै गोबां रोखोमनि जोङो ओ मैगं गोथां होनानैबो जो जों फाख्रि जानो हायो। ओ बेनि उनाव जोङो बेहाय ना बेदर होनानैबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव खारैनि अनगा ओ मोखैबो जानाय नुयो ओ थेवब्लाबो आरो नोंथां जों उम जोंनाथ' गुबैयै अनला ओंख्रि होनबा खारै संनाय जो ओ मिथिनो मोनो आरो ओ बेबाय अनला ओंख्रिखौ आ खारैजों संनाय बा मैखिजों संनायखौ आ नोंथ थांमोननि ओनसोलाव आ माबोरै ओ मा राहाजों ओम संनानै जानाय जायोब्ला ओ बानायनाय जायो नों थाङा आंनो ओ अनला ओंख्रिनि स हेल' फंनैसो सो बेखेवनानै होलांनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां औ हागोन
होम
अनला ओंख्रि होनोबाथ' अनला ओंख्रिया जोंनि बर'नि ओंख्रि नङा होमबा नों थां औ बेखौ जों गुबुन गुबुन रोखोमै संनानै जानो हायो आरो गुबुन गुबुना जानो हायो जेरै अनलाजों दाउ अनलाजों औवा मेवाइ औवानिफ्राय औवानिफ्राय दाननानै मोननाय औवा गाजा बेजोंबो जानो हायो आरो ओमफ्राय आरो जों अनला ओंख्रिखौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो माइरं माइरं एसे सुनानै लाग्रोनांगौ आरो
औ
बे माइरंखौ सुनानै जोङो दसे दसे दसे सम टाइम माने जों फोराननानै दोननांगौ सानदुङाव मा मानोना बेनि दैया लोंनो थाखाय आरो आरो बे रानबाथाय जोङो बे अनला बे माइरंखौ जोङो दिंखि एबा औ। उवाल बा मिक्सारफोराव जोङो माने देनो हायो आरो। देनानै लानांगौ बेखौ देना लानानै जों बे सारायाव -सारायाव जि दै होनानै बेखौ गोदौहोयोना जोङो बे गोदौनाय दैयाव जों बेखौ सारनानै होनांगौ आरो बे अन गुन्दैखौ जों माने सारना होनांगौ बेयाव। गोदौबाय थानाय दैयाव आरो औ। बिदि सारना होनानै जों दसे -दसे गोबाव सम माने बेखौ गोदौ होबाय थानांगौ बेनि उनाव जोङो नों जि होयो बेदर होयो बा औवा मेवाइ होयो बेजों होनो हागोन आरो बेयाव ओमफाय खारै एसे होनांगौ खारै एसे होब्लासो माने जों अनलाखौ बानायनो हायो आरो अनलाया जायो खारै होब्लासो बिदिनो जों अनला ओंख्रिखौ बानायनाय जायो। आरो जों अनला ओंख्रिखौ मुला खुथि होनना बुंनाय जायो जेरै मुलाखौ हानानै फिसा फिसा हानानै फोरानो बे फोरानना दोननायखौबो जों जोङो अनला ओंख्रियाव होफानानै जानो हायो आरो। बेफोरबायदि औ। उम नोंथां। ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं माबादिहाय बानायनाय जायो बेफोर जेनेबा अनला ओंख्रिखौ माबाददि बानायनानै जानाय जायो। बांसिन
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै बानायनानै जायो होनब्ला आं गिबिनिफ्रायनो बुंलांनो नोंथां
औ औ।
ओ जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रि होनब्लाथ' जिहेथु जों जानाय माइरंखौनो बानायनाय जायो नालाय नों थां बे माइरं खौ दसे सम सोमनानै सोमना दोननानै बेयो जेब्ला ओम एसे रुइनाय महराव फैयो अब्ला बे खौ जोङो सुना दोननानै दैखौ सर होयो बेनि उनाव ओ बेखौ देनाय बा गुन्दै खालामनाय जायो मायाव देयो होनब्ला नोंथां। ओ आगोलो दिंखि बा उवाल बेफोराव देनायखौ गोबां नुयोमोन नाथाय नै दानि गोदान जुगाव ओ गोदान मुगायाव ओ समनि आंखाल थाबैनो जानायनि सम नागिरो बयबो बेनिखायनो मोब्लिब बारैबो आ आगजुं ओंखारबाय बे फोरावबो देना लानाय जायो। अ बिनि उनाव देना लाखांनानै आ बे अन औ ओ देनानै दोनो बेनि उनाव आरो जोंङो नोंङो बे अनला ओंख्रिखौ जिहेथु जों अनला ओंख्रि गोजा गोबां खौ जानाय नुवा नालाय बायदि होनानै जानो हायो। बेदर अमा बेदरबो होनानै जानो हायो ओ दाउ बेदरबो होनानै ज जानो हायो नों जि खुनु होना जानो हायो आरो गोसो बेबायदि ओ बिदि उनाव ओ आं गिबियाव बुंनो सान्दों अमा बेदरजों संनाय अनलाखो आ अमाब दरदोंं माबोर संनो होमबा अ अमा ओ अमा बेदर जों अमा बेदर खौ गिबियावनो सारायाव थाव होनानै थाव फुदुंनानै ओ सामब्राम गोजाफोरबो होनो हायो बेनि उनाव बेदरखौ होनानै अ मस्ला म होनानै बे बेदरखौ एसे मोननाय रोखोमै ओ एवनानै लानो हायो आरो एवनानै लानानै बेयाव नेमाव गुबुन गुबुन दङ जेरै जोङो बेदरखौ एवनानै जोङो खायसे ओ एक्सट्रा ओं मोनसे दायो आइजें आव हायखांनानैबो दोननो हायो ओ हायखाङा लासि बिदिनोबो जोङो दैखौ खानो हायो बेयो आलादा आलादा जायो आरो नोंथां। ओ जोङो हायखाङा लासिनोबो जों दैखौ होनानै गोदौ होबाय थानो हायो ।आरो हायखांनानैबो जों दैखौ होना गोदौहोनो हायो। बिदिनो दैया गोदौब्ला जोङो ओ बे दै गोदौनायखौ नायनानै बे गोदौनाय गोदौनायाव जोङो बै जे अन गुन्दै बेखौ जोङो फ्रि फ्रि होनो हायो आरो जे बे गोदौआलासि बिदिनो जिहेतु अनलाखौ अनखौ होनाङा आरो बे गोदोआ लासिनो होब्लाथाय ओ जेन अन गुन्दैया माने लाथ खायो आरो ओंख्रिया जानो गोथाव जाया। गोदौनायाव फ्रि फ्रि ओ सारनानै होयोब्ला एसे एसे सारना होयोब्ला गथा खाया। बेनि उनाव बेखौ अनखौ होखांनानै खारै होनो हायो। खारैखौ होनानै ओं दसे गोबाव गोदौ होनो हायो आरो। ओ बेनि उनाव बेदरखौ ओ होनानै ओ बेखौ ग्लब ग्लब बेसे गोबाव गोदौ होनानै
औ।
बेखौ जेहेथु मोननोसै समाव जोङो दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होनानै मोदोम होनानै ओ खांनो हायो आरो बा जानो हायो नोंथां। ओ बेनि उनावबो जोंनि हेलौ। बे अमा बेदरजों खारै जानायनि अनगा यैबो जोंनि ओनसोला ओनसोलाव अनलाखौ मोखैबो जायो आरो नोंथां। मोखै जे जेरै जाय जोंहा ओ जेरै थाइस्रि बिबार ओ बेखौ बेजोंबो मोखै जायो। बेनि उनाव जोंना जिहेतु औवानिफ्राय ओंखारनाय औवा मेवाइ होनो बेखौ जोङो औवा मेवाइ ओंखारनाय समाव जोङो हा नानै बेखौ जोङो ओ थेमा बा मोनसे खौ आरामनो गोरा खाथेनानै दोननानै बेखौ मैखि खालामना दोनो बे मैखि खालामना दोननाय नानै बेजोंबो‌ जोंनि ओनसोलाव जायो आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे फोरबायदिनो। अ अनला ओंख्रिखौ जेरै खारैजों बेफोरबायदिथ' माइरंनि गुन्दै खनबानो जायोनालाय‌ नोंथां थाङाबो एसे आगोलावनो बुंनानै थांबाय। आरो बा आं सोंनो लादों नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलजों बे। अनला खारैखौ ओ जे जेखौ बुङो अनला खारै। ओ मुङाव जोंनि - दोरोङारि ओंख्रि ख्रैया। बिनि ओ। गुबुनैबो बेनि आलादायैबो माबा मोनसे रोखोमै नोंथांमोननि ओनसोलाव जेहेतु मोखै बा बा माबाफोर बिबारफोर होनानै नों थाङा ओ अनला खारि जानायखौ नुनो मोनदोंना नों
औ औ नुनो मोनदों नोंथां औ जोंनि जों आं नुनो मोनदों बे अनला ओंख्रिखौ उम बेदरजों जानायनि अनगायैबो जोङो गोखा गोखा बिबार जेरै सेवालि बिबार
औ औ
सेवालि बिबारजोंबो जानो जानायखौ नुनो मोनदों आरो आ बासि गिया बिबार होननाय बेबो गोखा बेजोंबो जानो मोन जानायखौ नु जानो मोनदों आरो बे बेफोरबायदि आरो जों अनला ओंख्रियाव औवा गाजा बिजोंबो जानो मोनदों आरो बेैजे लाइ लाइ ओ लाइ बिलाइ अ बेखौबो माने होफानो हायो आरो जो
औ
खौबो होनानै जों अनला ओंख्रिखौ जानो हायो
औ
आरो मुला कुति होननाय जे मुलाखौ दाननानै जोङो फिसा फिसा खालामनानै फोराननानै दोनो बे फोरानना दोननायखौ जोङो अनला ओंख्रियाव होफानानै जानो हायो आरो बेफोरबायदि रोखोमै जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दङो आरो दाब बेफोरबायदि
औ औ
औ बै नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ साबसिन माजों जानानै मोजां मोनो
अ नोंथां आंथ' अनलाखौ साबसिन माजों जानानै मोजां मोनो होनब्ला न'आवनो फिसिनाय दाउजों जानानै बयनिख्रुइबो ओ गोथावसिन मोनो आरो गासै ज जोंबो जानाय बै बे दाउजों जाबा गोथावसिन मोनो
औ औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला नों थां जोंनाबो समा जाथ'बाय नालाय बेनिखायनो नोंथांजों रायज्लायनो गोजोननाय मोनबाय बिदिबानो दोनथ'नोसै नोंथां औ औ दे दा औ गोजोननाय थाबाय न नोंथांनिसिमबो